औ हेलौ। औ हेलौ नोंथां।
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादो नोंथां।
हेल' औ औ नोंथाङा दिनै नों आङो दिनै जिउनि थांखिनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों नोंथाङा रालाय हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ।
ओ होमबा आङो जागायसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
ओ जिउनि थांखि ओ जिउनि बिथांखि ओ सानफ्रामबो ओ सानफ्रोमबो मान मानसिया गावबागाव जिउ थांखि थायो। बे थांखिफोरा सोरनियाबो जाफुङो आरो सोरनियाबो जाफुङा। ओ बेबा दिनो उन्दै समाव ओ थांखि लानानै बेखौ जाफुंहोनायानो जोंनि थांखि जानांगौ। ओ बिदिनो गावबा गाव जिउ हास थांखि गैयाब्ला संसाराव लोरगि गैयि दिंआ बादि हालाया ओ जिउनि देरहा हासारखौ जिउनि देरहासारखौ मोनोब्ला मोनसे थि थांखि थानांगौ।
औ औ नंगौ।
ओ ओरैहाय आंनि जिउनि थांखिया जादों सासे आबाद मावग्रा ओ मिथ ट्रिक आन्जाद उथ्रिखांनायनि उनाव मोजां मोनसे मुलुगसोलोंसालि कलेजाव फरायगोन ओ बे खौउथ्रिखांनायनि उनाव आं मोननाय गियान आरो रोंनाय गियानखौ लानानै बयखौबो फोरोंनो नाजागोन। गोबाङानो आंनि बे ओ थांखिखौ होननायादों होनना साननो हागौ जाम्बा जाम्था आरो गोरों गोराफ्रा आंनि थांखिखौ होननानै मिनिनो हागौ नाथाय आंनि बे थांखिखौ जाफुंहोनानै बिसोरनो मोनसे दिन्थि होलांगोन ओ जोंनि आबाद मावनाय आदब खायदाया आबै आबौमोननि सम समनिफ्रायनो सोलिबोनाय औ दे।
नोंथाङ सैथो थांखिखौनो लादों नोंथांनि थांखियाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों औ
ओ बेनि सोमोन्दै ओ जोंनि जिउनि थांखिनि सोमोन्दै ससे बुंनो हागोन नामा नोंथां
नोंगौ थांखि होनोब्ला जोङो ओ बयबो मिथ थियो गाव गावनि जिउआव मोनसे मोनसे जोङो थांखि लानानै हाय जोङो आवगायलांनांगौ थांखि खि गैयाब्ला जोङो ओ बिदि मोनसे ओ साकसेसफुल लाइफखौ जोङो मोननो हा हाया आरो थांखि गैयाब्ला जोंनि जिबना बेखार होननाय बेबायदि आरो। जि ओ थांखि गैयाब्ला जोंनि जिउआ माने जेबो ओंथियानो गैया जों बेल नङा जे फरायनाय सु बुंफोराल' ओ थांखि लानांगौ ओ फरायनाय ओ थफोराल थांखि थायो बे नङा बिमा बिफा बोराय बुरै गासैबो माने ओ थांखिखौ लानो हायो हमनानै ला जेनेबा ओ सासे बिमाया गावनि गथखौ फोरोंनानै गेदेर गोलाव माबायदि फोरोंलांनो बेफोरखौहा थांखि लानो हायो। आरो नखरनि ओ दैदेनगि बियो सासे जानानैहा गावनि नखरखो माबायदि दैदेनलांनो बा आङो दिनै ओ बेबायदि हालोदाव दङ ना फ्राय आङो
औ
थि समावहा ओ न बां गिदिर गिदिर लुगोन गारि लागोन मटर लागोन बेफोरबायदि जिउनि थांखिफोरा थानांगौ आरो अब्लासो जोंनि ओ साननायफोरा जाफुंगोन ओ आरो जोंङो जौगालांनो हागोन। थांखि थायोब्लासो जोंङो जौगालांनो हायोथ ओ आरो गोबां ओ मानसिफोरानो माने सानो ओ मावनो थाखाय नाथाय बिथांमोना ओ जिउ थांखिसिम सौहैनो थाखाय ओ कत खालामा आरो ओरैनो माने साननानै लायो औ आं बेबाय जागौमोन आं बेबायदि खालामगौमोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ सानो आरो नाथाय बिथांमोना खस्थ खालामाखै बिथांमोना नाजाथाबाखै आरो साननानैल थादों। नाजालाङाखै बिथांमोना बिनिखायनो बिसोरनि ओ थांखिफोरा जाफुङा आरो ओ आरोबाव माने जोंनि थांखिफोरा जोनोमनिफ्राय लानानैहा थैनायसिम जोंङो थांखि मोनसे थांखि थानांगौ आरो ओ दिनै बे थांखिया जाफुंबायब्ला आरोबाव गाबोन गो मोनसे गोदान थांखि जोंङो ओ सुफुंनो बा खालामनो थांखिखौ जाफुंहोनो नाजालांनांगौ आरो फराय नानैल जोंङो ओ थांखिफोरखौ जाफुंहोनो हाया जोंङो आबाद मावनानै बा माबा मोनसे
उम।
गावनि ओ आखल आखु फोरखौ मोजां खालामलांनानै गुबुननो फोरोंलांनाय बेफोरबो जोंनि मोनसे थांखि जानांगौ। जोंङो माने गुबुननि सिगाङाव मोजां आखल आखु दिन्थिलांनांगौ गुबुनखो माने हेफाजाब होनां गौ मदद खालामनाय बे फोर जोंनि ओ जिउआवहा थांखिफोरा थानांगौ आरो ओ बि
औ नोंथां बुंगोन नोंथां खोनादोना नोंथां? ओ आथिखालनि सुबुंफोरा ओ आथिखालनि सुबुंफोरा ओ थांखिखौ ओ साख्रि मावनायखौ बांसिन मानसियानो ओ जिउनि थांखि होनना सानना लायो। ओ भारतदाव साख्रिखौ मोजां मोननाया ओरैबायदि बांनो हमबाय आबाद मावनाय खौ बयबो लुबैलिया
औ
जोंनि हादराव ओ आबाद सिबिनाय गैलिया दा बे
नोंथाङा बुंनो हागोन आं खोनाबाय थादों
ओ बेखायनो जोंनि दिनै आबादनि आंखाल जाय आबादा जोंनो आदार हो होयो रांखान्थिनि गाहाय फुंखाया आबादानो ओ बिदिनो जों थां खि मोनसे होसोनोबब्ला ओ गिबियावनो मोनसेल नोजोरजों एबा थांखिजों सहैनांगोन। ओ गुबुननि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोसोआव ओ दुखु। बु खालामनो नाङा ओ जोङा बयबो मोनथिखागौ ओ ना नोंथां। ओ नाज जायोब्ला जाफुंसारनो हायो। जोङो जायखि जाया बिथिङावनो जेरै ओ साख्रि मावनाय आबाद मावनाय। मायबा मोनसे मोजां फार्म गय नालेंखरनि बागान।
औ
बायदिसिनाखौ जोङो नाजायोब्ला जाफुंसारनो हायो।
औ नं
आरो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै ससे फोरमायनो हाबावगौ नामा नोंथां।
ओ ओ नोंथांनि सिगाङाव आंनि गाव। आङो गावबो। आ खुसि था-गोन आरो गासैखौबो माने मदद खालामनानै। बेखौबो खुसि खालामगोन बेफोरबायदि आंनि जिवावहा थाखि दङ आरो ना। आरो सारे बिमा जाना हा ङो गावनि गथखौ मोजां गियान होनानै। मोज जां बिबायदि आख गलाखौन्थिनानैाय आङो बे गावनि गथ' आ खो-फोरखौ फोरोंलांनायाव आरो बि मोनखौ फराय होनायाव सा खै बारि लानायावहा आं। मदद खालामगोन आरो आंनि नखर बो मोजाङै दैदेनलांगोन होननानै बेबायदि थांखि दङ आरोना आंनि जिउआवबो
औ औ औ
औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो
औ नोंथां बुंगोन नोंथां ओह आह ओ गासै सुबुं माहारिनि थांखिया एखे जाजोबा नोंथां ओ बियावनो ओ सोरबाया नाजानानै जाफुंसा आरो आरो सोरबाया ओ नाजायाजासे आरो बिदिनो जायबा ओहो नाजायासै बियो इयुनाव खस्तजों भुगि नांगौ जायो ओ बिनो जोंनि मोनसे थांखि होसोनायाव जोंनो ओ थाखा फैसा दामिक दामिक बाइक गारि मटर नांलाया ओ जोंनो ओ जोंनो जिउनि जोंनि जोंनो जिउनि थांखि होसोनायाव ओ सोरखौबा रायना रागा जोंनानै जोङो थांखिखौ मोननो थाङा। जोङो ओ गोथाव गोथाव मैगं थाइगं बेदर फिसा जा फानानै जानानै जोङो थांखिखौ मोन हाया ओ जोङो गोसो गोरबो मेलेम होनानै। ओ थांखिबो जोबब्ला जों मोनना मोन मोनो सायावल' जों बाथ्रा बुंनानै सायावल' थांखि थांखि गाब होख्रावफ्लानानै थाब्ला ओ जों जोङो एबा जोंनि सिमाङा फैमाल जागोन आरो नोंथां ओ नों थाङा ओ जोंनि जि थांखि जोंनि जिउनि थांखिनि सायाव ओ ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जिउनि थांखि होनोबाथ' जोङो बयबो मिथियो दानि ओ लाइमोनफोरा बुहुद थांखि लायो ओ
औ।